औ खागासिनो। औ हेलौ हेलौ
औ औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथां नोंसिम ओ नोंथांनिसिम गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ औ
औ आ थांजों जा बिगियाननि ओ जोंनि गेज बिगियाना जाबायदि दावगादों बेनि सायाव आं नोंथां थांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोनना नोंथां? औ जों
नामा
नंगौ नंगौ नोंथां। थारैनो बिगियान होन होनना बुङोब्ला जोंनिया बिगियाना दिनैनि समाव जोंनि ओ जिउआव गोबां गोबां गोेदिर बिहोमा होदों जे जोंनि ओ जिउ खुंनायजों लोगोसे जोंनि दावगालांनायाव ओ बिदियानो बेनो ओ बिहोमा होगासिनो जेरै जोङो गोदोनि समाव दा साबसे जायगायाव थांनो मोनब्लाबो थांनोमोनब्लाबोमोन दासो जाबाय जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जों थांनो गोनां जायोमोनब्ला जों सम नांगौ जायोमोन ना फथाय दिनैनि समाव जोङो ओ गारि मथरजों दावबायनानै जोङो दाबसे जायगायाव गुबुन खम गोबां खम समनि गेजेरावनो जोङो हान्थिनो हायो आरोना बेनि अनगायै जोंनिया बिगियान जौगानायनि थाखाय जोङो गोबां जायगाफोरबो जोङो जे जायगायाव जों थांनो हायामोन जेरै दैनि गेजेरनि दिपफोरााव जोङो गोदोनि समाव थांनो हायामोन बेयावबो नाथाय जोङो दिनै दैनि दै लामाजों हान्थिग्रा जाहाज नाव बेफोरबायदि ओ बिगियान
उम उम
जोहै जोङो दिनै दिहुननानै बेफोर जायगायावबो जोङो थांनो हानाय जानानै फैबाय बिनि अनगायैबो जोङो जा अख्रां जों बिरग्रा बिरखं जेरै एल'प्रेन् एल'प्रेन् आरो ओ जोंनिया प्लेन बेफोरबायदि गोबां बिर जोङो बानायनानै बिगियानगिरिफोरा बानायनानै दिनै जोङो गुबुन दाबसे हादोरसिम जोङो जोंनि हादोरनिफ्राय दावगलांनोबा गोबां खमनि गेजेरावनो जोङो दावगानो हानाय जानानै फैबाय बिनि अनगायैबो जोङो बेराम नाय नि बेलायावबो गोदोनि समाव जा मोदोमाव जानाय बेराम ए बा लोमजानायफोर फोर बेरामफोर थ' जोंङो फाहामनो हायोमोन नाथाय गिदिर-गिदिर बेराम जायो उदै सिङाव जानाय पााथर एबा ओ किदनि बेफोरबायदिनो बिखायाव जानाय गाराय बेफोरखौ जोंङो उदां मैगन मेगन जों नुनानै मोनामोन नाथाय दिनैनि समाव जोंङो मिसि नदिहनानै बेफोर जा गोदोर-गोदोर बेराम बेफोरखौबो फाहामनो हानाय दिनै जानानै फैदों आरोना बेनि अनगायैबो जोंनियाव जोंनि जिउआव बि गियाना फरायनायावबो ओ गोबां बि गोदिर बिहोमा होयो जेरै दिनैनि समाव जोंङो मबाइल फन दिहुननानै मबाइल फननि गेजेरजों जोंङो गोदोनि समाव जा गथ'फोरा गरम बो थोरनि बन्द'खौ ओरैनो गेलेलाबायनानै एबा उदाङै थानानै समखौ हेंगार हरोमोन बारहोयोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोंङो मबाइलनि जामबुंनि गेजेरजों जोंङो अनलाइन क्लास सोलिनानै जोंङो गावखौनो सोलोंथाइ लानो हा यो आरोना बै ओ दसे समखौबो माने गरम बोथोरखौबो बिनि अनगायैबो जोंङो जामबुंजों जोंङो गोदान गोजानाव थानाय सासे सुबुंजों जोंङो रायलायनोब्लाबो गोबां खम समनि गेजेरावनो जोंङो बेजों बिथांजों गावनि गोसो गोसोनि साननाय हनाय आरो गोसोनि बाथ्राखौ बिथांनो फोरमायनो हायो नाथाय गोदोनि गोदोनि समाव जोंङो लाइजामसो लिरनो गोनां जायोमोन। बे लाइजाम लिरनायाव जोंहा गोबां उसुबिदाबो जोंनि जिउआव ओ जोंङो नुनो मोनदोंमोन जेरै लाइजामा बिथांनिसिम माब्लाबा स समाव मोनैयाबो जानो हानायमोन बेफोरबायदिनो गोबां जेंनाजों जोंङो जुजिनो गोनां जादोंमोन बेनि अनगायैबो ओ बिगियाना दावगानायनि अनगायैबो ओ जोंङो दिनैनि समाव बिगियानखौ गुबुं जोंनि जिउआव गोहोम खोख्लैनायबो नुनो मोन दों नोंथांङा बे बिगियाना जे जोंनि जिउआव माबायदि गोहोम खोख्लैदों नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन हागोन औ ओ बिगियाना नोंगौ मानसिनि लाइफआव मानसिनि जिउ खुंनायाव गोनांथि खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां
औ औ औ औ बिगियाना मानसि नि मोनसे एंगार हायै मोनसे बाहागो होनना बुंजायो नोंथां दानि जुगाव औ बिगियान गैयाब्ला जों माने आगानसेबो आवगायनो हाया आरोखि दानि समावहाय माने फारफ्रामथि थिं बिथिंङाव नायब्लानो जों बिगियानखौ गोनांथि जायो माबा मोनसे अफायबा थांनोबाबो माबा मोनसे मावनोबाबो सोरजोंबा रायलायनांगौबाबो बहाबा मोनसे खालामनांगौबाबो जों बिगियानखौ जों लाफाबाय थानांगौ जायो। माने फारफ्रोमबो बेनि नानो‌ दंफायो होनना बुंजायो आरोखि। दा माने बिगियाना जौगानाय बेजों लोगोसे माने मानसिनि माने जिउ खुंनायाव मा मानसिनि माबायाव आरोखि माखासे माने गाज्रि गोहोमबो खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि आ जेरै हमना लादो मोनसे जेनेबा हमना लादो मोनसे हाथियारखौ हमना लाबाय जेनेबा नों हाथियार जेन'बा मिसाइल फोर लाबाय निउक्लियारफोर लाबाय बेफोरबायदि आरोखि जेन'बा ओ बेफोरखौ मोजांनि थाखाय दिहुनदोंमोन दिहुननाया नाथाय ओ बांसिनानो ओ दिनै बेखौ ओ सोरखौबा गादबनानै दोननो थाखाय ओ सोरखौबा बिदिनो माबा खालाम मोनसे खालामनानै जेनेबा बेखौहाय नों फोजोबनो थाखाय नों दा दानि जुगाव बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनगासिनो
नंगौ-नंगौ
बेफोरखौ माने मोनसे गाज्रि जेनेबा गाज्रि मोनसे संगधन बा गाज्रि मोनसे आफादफोरनि बा गाज्रि मोनसे माबा फोरनिफ्रायसो जों बेफोरखौ माने बेफोरखौ फोजोबनो थाखायसो जों दिहुनदोंमोन दिहुननाया नाथाय जों बेखौ मा सोरखौबा माने इनायै सोरखौबा आयेन बेरेखायै गादबनो थाखायसो बेखौ दिनैनि दिनाव बाहायगासिनो दं। लोगोसे बेनि अनगायैबो हाथियार मेंबायबो जेरै हमना ला जेनेबा ओ इनडास्ट्रिनि बेलायावहाय हमना लाबाय जेनेबा मोनसे ओ खैलानि जेनेबा मोनसे इन्डास्ट्रि नोंगौ खैलाया मानसिनि थाखाय गोनांथि गोनांथियालाय ओ नाथाय लोगोसे खैला खौ जुदि बबेबा जावखांनानै जुदि बबेबा मोनसे हाजोनिफ्राय जावखांनानै जुदि बेखौ लाबोयोबा बे हाजोनि अनगा हाजोआल' ओ मानि हाजोनि अनगायैबो बाहाय थानाय जेनेबा ओ रायजो जानाय बेयाव थानाय बि बिफां लाइफां जिब जुनार गासिबो जोबफालाङो लोगोसे बेखौ जावखांनानै बबेबा मोनसे कम्पानियाव बेखौ सावहैनाय लोगो लोगो बे बेजों बेनिफ्राय गोबांथार माखासे पलुसन बेफोर ओंखारो आरोखि जेरै सालफाराइ अक्साइड फोर जेनेबा बेफोरो बुस्थुफ्रा ओंखारनानै माने जोंनि इनभाइरमेन्ट जोंनि बारहावा जोंनि दैफोरखौ गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो। नोंथां लोगोसे बेनि अनगायैबो जे ओ लामा सामा बानायनाय जेनेबा हमना लाद अबेबा मोनसे जायगाजों लामा बानायबाय जेनेबा लामा नंगौ लामाखौ जौगानायनि थाखाय नांगौ नांनाया नाथाय बेखौ नाथाय जोंनि दानि ओ दानि समावहाय गोबाङा नुनो मोनसे माने बिफां लाइफां बिफांखौ दानफायजोबनानै जों लामाखौ बानायनाय नुनो मोनो नोंथां। ओ बेफोरबादिनो माने बेजों बिफां-लाइफांखौ दानफायनाय लोगो लोगो माने इक'ले मोनसे मा होनो बेखौ इक' सिस्टेमा मोनसे जोबलांनायनि लामायाव थाङो आरोखि ओ बेनिखायनो जों माने लामाखौ बानायबाबो जों माने ओ नेचारखौ जों लांफानांगोन नोंथां माने जों बिफां लाइफांखौ फोजोबनानै जों लामाल' बानायोबा जों बिल्डिंल' बानायो बा नाथाय जों बिफां-लाइफां बा जोंनि इनभारनमेन्टखौ जों लांफाबाय थायाबा माने बे लासैनो बे जोंनि माने सायावनो ओ मोनसे गोहोम गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। ओ बिनि अनगायैबो बेरा फारसे हमना लादो बि बिगियाननि जौगानाय ओ बिगियाननि जौगानाय दा मोनसे आरो बिथिङावबो जौगाबावनायखौ बुंजायो जेरै ओ मेडिसिनफोर ओ नंगौ गोदोनि समाव केन्सारनि बायदिसिना, बायदिसिना गोबां बेरामफोरनि ओ मेडिसिनफोर गैयामोन माने बिफां लाइफांनि रोदाफोरजों बानायोमोन। नाथाय बे समजों बिगियाना दावगानायजों लोगोसे जों माने बेफोरखौ माने आपग्रेड बिनि मेडिसिनफोरखौ जों आपग्रेड बानायनांगौ जानानै फैदों। ओ बेनिखायनो जों दिनैहाय गोबां केमिकेलफोर बाहायनानै माने ओम जों बेमारफोरखौ सो खानो मेडिसिनबो दिहुननाय जादों आरोखि जेरै ड्राग्सफोरखौ बा ओ दिहुननाय जादों ड्राग्सफोरनि दारै दिनैहाय बेजोंसो दिनै मेडिसिनफोरखौ बानायनाय जायो बांसिनानो। नाथाय बे ड्राग्सखौ माने गाज्रियाव बाहायनायनि अनगायैबो मोजाङाव बाहायनायनि अनगायैबो दिनै माने मानसिफ्रा गाज्रियावसो बाहायनायखौ जों ओ नुबोगासिनो दं आरोखि नोंथां। बेफोरबायदिनो जेरै ड्राग्सखौ बाहायनाय जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा दिनै गावनि जिउखौ बरबाद खालामनांगौ जानानै फैबाय आरोखि बिदिनो आरोखि बिगियाना जौगानायजों लोगोसे माने गाज्रिबो माने जों बिगियानखौ माने जों ओम मोनसे बेलेन्साव दोननो रोङैयाव आरोखि मेन्टेन खालामनो रोङैयाव बे माने जोंनि समाजाव माने बे गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौबो जों नुनो मोन्दों आरोखि नोंथां। ओ दा ओम ओम आ आरो नोंथांमोननि जों जेनब नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा बिगियाना ओ मा रोखोम जौगानानै दं बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
नंगौ नंगौ। गोदोनि समाव जोंनिया ओ ओ जोंनि बे ओ गामि ओनसोलाव कारें जोङो खारें मोनो मोनफैयाखैमोन जायनि जाउनाव जोङो ओ साथि ओ। न'खर न'खर साथि एबा ओ मम केन्देल बेफोरबायदि लगायनानै जोङो ओ हरफोराव था थानो गोनां जायोमोन बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव जा इन्टारनेट बेयो मोन फैयाखैमोन। ओ नाथाय दिनैनि स समाव जोङो इन्टारनेटफोरखौबो दिनै ओ मोन फुंनो हाबाय आरो जायनि जउनाव इन्टारनेट। गायसननायनि जाउनाव जों गामि ओन ओनसोलाव गोदो ओ। इन्टारनेट गैयै समाव जेबायदि दावसिन। दावला जोंनि समायना जोंनि गामिखौ समाय होयोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोंनिया टावार इन्टारनेट गायसननायनि जा रेडियेसन जानानै जोंनि ओनसोलाव मोननाय जोंनि गामियाव मोननाय जा फिसा फिसा एम्फौ एनला आरो दावसिन दाउला ओ बिसोरो गोजान जायगायाव थांनो खारलांनो हमबाय आरो बिनि अनगायैबो खायफाया थैनो हमबाय बेफोरबायदिनो जोंनि गामियाव जा गोदोनि समायना ओ दावसिन दाउलाजों बुंफबनाय मोनसे गामिमोन दिनै बेफोराव दाउसिन दाउलाफोरनि बिबाङा एसे खमायनो हमबाय आरोना
दे होमबा नोंथां जोंनाबो टाइमा जाबाय ना औ औ औ खोनाबाय खोनाबाय औ दे होमबा नोंथां ना औ
खोनादोंना नोंथां औ जोंना समाबो जाबायमोन औ नोंथांजों रायल्लायनानै गोजोननाय मोनबाय
औ गोजोननाय मोनबाय औ दे